औ
खुलुमबाय नोंथां अ अ आङो नोंथांजोंहाय एसे सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन नामा औ औ आङो सिगाङावनोहाय नोंथांजों आङो जोंनि समाजाव सोलिनाय बर' बर'फोरनि हाबानि बागै एसे सावरायनो सानदों अ जेरै बे हाबाफोरानो जाहैबाय सोंनानै लायनाय ओमफफ्राय गोजा लाखिनाय दोनखनाय हाबा दंखा हाबनाय हाबा बेफोर गोसो थोलायनाय बोनानै लांनाय हाबा बेफोरनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों सिगाङावनो आङो फोरमायनो सान सानदों दंखा हाबनाय हाबा बेफोरखौथ' मानस बांसिन मानसिफोरानोहाय बाराखोन खोनाया माने बुजाया आरोना मारै मारै जायो दा जोंनि दिनाव बांसिनानो खम जानायखौ नुनो मोन थांबाय नोंथाङाबो मिथियो नामा दंखा हाबनाय हाबायहाय मा
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन आं बेखौ मिथिनाया
औ बेयो जाहैबाय जोंथ' जेवआव उजिनानै हाबायाथ' जाखायो हाबा जानानै जे ब्ला हाबा जायो अब्ला जेनेबा बे जाय हाबा जानाय बे हिनजावनि फिाइहाय थैनानै थाङोब्ला जेनेबा बेह हिनजावनियाव न'खरावहाय रावबो गैया जेनेबा फिसाफोरखौ थालाङो जेरै न' बां जानाय लोंनाय बेफोरो थालाङो आलाय थानि जायोब्ला अब्ला बिफोरखौ न'फोरखौ नायनो थाखाय रावबो हौवाफोर गैया जायोब्ला बेहायनो हाबा जाखानाय न'आव जेब्ला सोरबा सासे हौवाया जे खायफाबा सेंग्रा सोरबा खायफाबा आ जेनेबा बालुदा जानानै थानाय हिनजावफोर थैजानाय बेफोरबायदि आरो बे होनजा ब हौवायाहाय बे हिनजावनियावहाय हाबा जाफैनाय जेनेबा बेनावहाय फैनानै माने थाफैनाय एबा बेजों हाबा जाफिननायखौनो दंखा हाबनाय हाबा होनानै जोङो बुङो आरो बिजों फिन हाबा जाफिननायखौहाय बे हाबा जाफिननायाव जेनेबा हिनजावनि न'खराव जेनेबा हौवानिाय जेबो ओ हा हु थाखा फैसा जे बा जेनेबा बे ह फैनानै बे हिनजावनि न'खराव जाय बे हिनजावा जाय हाबा जानाय न'खरावनो जाय बे हौवाया हाबनानै थाफैनायखौनो जोङो जेनेब दुंखा हाबनाय बुङो बे दुंखा हाबनायाव जेनेबा बे हिनजावनियानो फिसाइनियानो सिगाङाव थालांखानाय जेरै हा हु माय थै बेफोर थाखानाय गोनांफोराव ओरैनो जेनेबा खालि मावनानैल' जाफैनाय जेनेबा बिनि न'खराव थाफैनाय बिदिखौनोहाय दखा हाबनाय बुङो आरो खोनादों। नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनि। बर'फ्राव दंबावो।
ओनोंथाङा जे गोबां हाबाफोर होनदों जे बे हाबाफोरनि गेजेराव बे। ओ हाथासुनि हाबाखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ हाथासुनि हाबा हाथासुनि हाब। बाया जेनेबा जोंनि बर'फोराव जेनेबा दोनखारनाय। उ खारसननाय हाबा बेफोर जायो नालाय हाथाइसुनि हाबाया जाहैबाय हाबा होनाय। जोंनि बर'आव गोदोनियाव बाथौ धोरोमनियावहाय जायोमोन आरो बे हाथासुनि हाब। बेवहाय खोनादोंना जेरै हिन्दुफोरना हिन्दु। खृषटियानफोरनियाहाय खृषटियान आलादा हाबा जायो आरो बे बाथौ धोरोमनि जा। जायो बेहाय। जेरबा सासे हौवा आरो सासे हिनजावाहाय जेरै। हाबा जेनेबा खम समनि गेजेरावनो हाबा जायोब बेहाय बे हाबाखौ हाथासुनि। हाबाखौ खालामनाय जायो आरो जे हाबाया फिसा जायो गोदोनि दिनाव बांसिन खालामोन माने आथिखालावहाय बे। हाबाखौ नुनो थांला आरो खम जानायखौ खम खमानो जाबाय। बेयावहाय। आंथ खरसाफोराबो खम थाङो बेहाय जोङो। हौवा आरो हिन्जाव बिसोरखौहाय ओ। अ बाथौनि धोरोम बाथौनि जेनेबा अजा रायनानैहाय बेखौ होनाय जायोमोन आरोना। बेहाय सासे अजा था। गोन ओमफाय जों बेहाय मा मा बाहायो होनबा बेयाव अजाया अजारायनानै दाउला मासे। हाथारनाय जायो आरोना बे ह। थार नायखौ बाथौआव अजा रायसननानै होनानै बिसोर सानैनि हाबाखौ होनाय जायो बे। हाबानायाव दाउला दाउ मासे हानाय जायो बे दाउला दाउ हानायखौ हाय। अह हिन्जाव गोदाना ओंख्रि अनलाजों ओंख्रि संनांगौ जायो आरोना। बे अनलाजों संनायावहाय ओ। ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ हिन्जावाव गोदानाहाय अन गुन्दैखौ गाव। गावनो देनांगौ देनानै उनावहाय बे दाउला दाउजों संनांगौ बे संनायाव थाव। थाव आरो हालदै बाहायनो मोना आरोना खोनादों ना नोंथां थाव हालदै। बाहायालासेनो संनाय जायो ओमफ्राय जोङो बे हाबायाव मोनसे मुवा बाहायो बेनो जाहैबाय। ओ हाथा हाथाखौ मिथिगोना नोंथां।
ओ नोंथाङा फोरमायना होयोब्ला साबसिन जागौ।
औ बे हाथाइाहाय जाहैबाय दं। फांनि मुवा आरो दंफांजों बानाय जानाय बेखौहाय ओ। ओ दुलुर आरो देन्था गोनां हमग्रा दं बेवहाय मोननै बानाय जायो मोनसे ओंखाम लाग्रा। आरो मोनसे ओंख्रि लाग्रा हिनजाव गोदानाहाय जे। अनला ओंख्रि संदों आरो अनला ओंख्रिजों लोगोसे ओंखाम संदों ना बेफोरखौहाय बे हाथायाव। लनानै राननाय जायो आरोना। ओ बिदिनो गामि बे हाबायाव नुजाफैनाय। गासैबो सुबुंफोरनोहाय बे हा। हाथायाव लानानै हिनजाव गोदाना ओंखाम ओंख्रिखौ लानानैहाय राननाय जायो आरो बेहाय। जोङो गोदोनि दिनावहाय जेरै सिथ्लाफोरावहाय आराम बयखौबो जिरायहोनानै। थालिर लाइफोरावहाय बे ओंखाम ओंख्रिखौहाय राननानै जाहो। फेरनाय नेम दंमोन आरो दानि दिनावबो खायफा खायफा गामियाव सोलियो आरो। होमबाबो अब्लाबो जोङो हाथासुनि हाबाखौ खम जानाय नुनो थांसै। बेबो जोंनि बर'नि मोनसे हाबा आरो दा। जोंनि जेरै मा मा मुवा बाहायो बेफोरखौहाय जोंनि सिनायथि जोंनि बर' हारियाव मा मा हाबाफोर मावनाय जायो बेफोरनि बागै जोङो मिथिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो हाथार जेरै गोर्जा लाखिनाय हाबा बे गोरजा खोनादो माने हाबा बेखौहाय जों हो जेब्ला सासे हिनजावनि न'खरहाय ओ जेनेबा बिमा बिफायाहाय फिसालि फिसाजो ल' थायोब्ला न'खरावहाय रावबो ओ फिसा हौवा गैयाब्ला नङाब्ला खायफाबा ओ फिसाजो गिदिरसिन आरो बिदिनो फंबाय बिनानावफ्रा उन्दै उन्दै थायोब्ला जोङोहाय गोरजिया लाखिनाय हाबाखौहाय जोङो मावोमोन। आरो बेहाय जेनेबा बे हौवाया फैनानै थाफैनाय न'खराव जेनेबा सोरबाबा ओ हौवानि न'खरहा गोरिब जायोब्ला होने हिनजावनाव थाफैनानै संसार जानायखौहाय जों नुयोमोन आरो नोंथाङा दा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ जों दा नोंथाङाथ' बर' बर'नि हाबानि सोमोन्दै सावरायबाय दा जोङो। ओ आबाद मावनानै एबा जिब जुनार फिसिनानै दाउ अमा फिसिनानै जोङो ओ जोंनि जिउखौ माबोरै खुंनो हायो? बिनि सोमोन्दै ओ फंनैसो सावरायनोसै नोंथां हागोन ना
अह अह
औ दा जोङो ओ बे दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जायोब्ला जा ओ जिउ खांनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरनि बिहोमायानो गोबांथार नङा होमबा गोदो गोदायनि दिनाव थ' जोङो ओ बर' आइजोफोरा गावनि न'खरखौ ओ जोथोनै खांफानांगौ ओमफाय गावनि फिसायजों समान समानैहाय मा ओ दाव अमा बोरमा फिसिनानै गावनि नखरखौ हाय बि बियो खांफायोमोन आरो दा गोदोनि दिनावहाय बर' आयजो फोरा बे जिब जुनारफोरखौहाय बे ओ दाउ अमाफोरखौहाय मा गोबां खस्थ'ब्लाबो बिसोरो फिसियोमोन आरो दा अमा मासेखौ जोङो फिसिनोब्लासो सिगाङावनो जोङो बेनि थाखाय मा नांगोन आदार नांगोन आदारा जों मानिफ्राय मोनो जोङो माइनिफ्राय मोनो माइनिफ्राय जोङो गुन्दै मोनो। दा बे गुन्दैखौल' जोङो होआ बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव मा होयो हमानो ओ थास'जों आरो थास'खौबो रुनानै जोङो मा बेजों लगायनानै होयो नङा होमबा दा बर' आइजो फोर बेफोर गासैबो खस्थ'फोरखौहाय ओ सौसिनानैब्लाबो गावनि न'खरखौ आरो जिउ खांनो थाखाय बेयो ओ बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनानै बेयो न'खरखौ खाङोमोन आरो ना आरोबाव बेल' नङा आथिखालावथ' दा गोबां बेबायदिनो दाउ अमानि फार्मबो जानो हा जाबाय जायजोंहाय जोङो जोंनि गोरलैयैनो खुंनो हायो दा बे दाउ अमा फारमफोरावहाय जोङो गोबां ओ दाउ अमाफोरखौहाय जोङो मोननो हायो जायजों जोङो ओ जोंनि थांनानै थानाय जिउखौहाय खुंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो ओ दाउ अमा फर्मनिल' नङा गोबां आबादफोर मावनानै जेरै ओ फाथो आबाद ओ थालिर बागान बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनानै जोङो जिउ खांनो हायो दा फाथो आबाद खौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला जोङो फाथोखौहाय जोङो ओ माइ हा गायखांनानै हाखांनानै जोङो बे जेब्ला दुब्लि फोथारा ला लांदांङै थायोना बे समाव जोङो बे ओ आबादफोरखौ जोङो मावनाय जायो आरो दा फाथोखौ जोङो गिबियावनो जोङो ओ दुब्लिखौ मोजाङै हाल एवनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनाव हायसो जोङो माखालाम नांगोन फाथो फाथोखौ फाथोआथ' मोनसे बेगर थाखायो दा बे फाथो बेगरखौ जोङोहाय दुब्लियावहाय ओ फोननानै होयो आरो बेनि उनावहाय फाथोआ जेब्ला खिलिगोन देरगोन दा देरोब्ला आरो बेबायदिनो बिफां जायो बेयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे फाथोखौहाय जेब्ला देरो रायो अब्ला बेखौ हाय मा दानो आरो दा दाननानै बेखौ दानखांनायनि उनावहाय दसे सम बे खौहाय ओ बे फोथारावनो दोनगोन जाहाथे बिलाइफोरा सिरिलाङो आरो। दा बिलाइफोरा सिरि जोब नानै बेखौहाय मा आरोबाव ओ दाननानैल' ओरैनो दोना बेखौ आरोबाव मा खालामनांगोन दैयावहाय जोङो सोमहैनांगोन बबेबा दैमाफोराव लांनानै बा ओ बेबायदिनो ओ बिलोफोर थायोना बेफोरावहाय लांनानै बे फाथो खौ जोङो सोमनानै दोनगोन बेवहाय आरो मा फाथोखौ दाइरेक्ट जोङो सोमनानै दोनना बेवहाय मा ओ खायफा खाय फा बेबायदिनो माबा ओ जिगाबफोरखौहाय जोङो खोबसिननानै होयो बेबायदि खोबसिननानै होनायखौ नुयो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे ओ थालिरफोरखौ थालिर बिफांखौहाय जोङो दाननानैहाय बिनि सायाव होसोनानै दोनो जाहाथे बे गोजाव लाङा बेफोरबायदिनि थाखाय। दा फाथोखौ जोङो सोमनानै उनावहाय जेब्ला ओ बेखौ बिनि मा होनो बिगुरखौहाय जोङो बिजिरनानै ओ जिरनानै आरो बेखौहाय जोङो दुरुं बरन नांगौ बेनिफ्राय जोङो ना फाथो दुरुं जायखौ जोङो फाथो दुरुं बेजोंबो जोङो गोबां रां खमायनो हायो। दा बे फाथो दुरुंखौहाय जोङो दैयावहाय ओ बे जेब्ला फाथो होसननानै दोनो बिनि उनावहाय जोङो बे फाथो दुरुंखौहाय बिजिरनानै जोङो सुनाय जायो। दा बेखौ सुखांनानै जोङो बे फाथोनिफ्राय जोङो आरो मा दुरुं मोननायजों लोगोसे आरोबाव मा बेनिफ्राय जोङो फाथो सेरनाबो होनदों जाय खौ फाथो ओ निफ्राय जोङो मोननो हायो। बे फाथो सेरनाजोंनो जोङो गोदो गोदाय थ' ओ जोंनि बर'फ्राथ' बाराद्राय बेबायदि जौगा थाखोनि नङामोन ना दा बे फाथो सेरनाफोरजोंनो जोङो ओ न'फोरखौ लुनानै लायोमोन आरो गोबां खामानियाव होयोमोन फा थो सेरनाया गोदो गोदायनि दिनावहाय। दा बेजोंनो गोबां न'फोर इन्जुरफोरखौ दुमनानैहाय बेजोंनो जोङो बे न'खौ बानायनानै थायोमोन आरो। दा बे फाथो आबाद मावनायजों जोङो मा ओ दुरुंल' नङा बेजों जोङो बे ओ फाथोनिफ्राय जोङो जे मो नो फाथो सेरना होनो बेखौबो जोङो मोननो हायो। दा फाथो दुरुंखौ जोङो मा खालामगोन सुनानै लाबोनानै बेखौहाय मोजाङै दान्दा ओ गायनानै खुन्थिया गायनानै बेखौहाय ओ सान्दुङाव मोजाङै फोराननानै लानांगोन जाहाथे फाथोआ मोजाङै रानो। दा बेखौ फाथोखौ जोङो मोजाङै फोरानखांनायनि उनावहाय जेब्ला बे खौ जोङो ओ बेखौहाय जोङो मा फाननो हायो आरो। दा फाननानै जोङो गोबांहाय रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? दा फाथो दिरुंनिफ्रायनो जोङो गोबां ओ बेसादफोरखौ बानायनो हायो बस्थाफोर बानायनो हायो ओम आरोबाव बिदिनो फाथोनि बस्था बेबायदि बानायनाय नुयोना नोंथां। बेफोरखौ जोङो फाथोनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो दा बेजोंनो जोंनि बर' हारिफोरा बा गोबां लाइमोन सुबुंफोरानो जा जोङो ओ सा ख्रि-बाख्रिल' नङा जोङो बेबायदि आबाद मावनानैबो जोङो गाव गावनि जिउखौहाय खुंनो हायो। दा ओ जोङो जोंनि जिउखौल' खांनो हाया। दा न' खाथि खालानि बेबायदि ओ गोरिब थाखोनि सुबुंफ्राबो बेवहाय ओ खामानि मावनानै गावनि जिउखौहाय दानो हायो आरो।
अ' अ'
खोनादोंना नोंथां ओ दा ओ जोङो आबाद मावनानै जोङो बेबायदि जिउखौहाय जोङो खांनो हायो आरो मोजाङै।
औ औ
नोंथाङा आरोबाव माबा मोनसे सोंनो सानदों नामा?
अ' आङो माने नोंथाङा जे बुंदों फाथो आबाद मावनानै जोङो गोबां रांबो आरजिनो हायोना